नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ आं दा माने गामि आरो सोहोर एबा नोगोरनि फारागथिनि सायाव दसे सम रायज्लायनोसै। सान्दों ओ-'
औ सावरायजागोन नोंथां
ओ गामि आरो सोहोर होननानै बुंङोब्ला नोंथाङाबोथ' एसेब्लाबोथ' मिथिखागौ आनो। गामि होननानै बुङोब्ला जेराव जोङो ओ जेरै ओ बिबै बिबौ बिदा फंबाय माने समाजनि गासै माने सुबुंफ्रानो जिब जुनार बिफां लाइफांजों ग्रोम ग्रोम माने आबाद मावनाय दांनाय ज' ज' बेफोरबायदिखौनो जों गामि गामि होननानै बुंनो हायो आरोना ओमफ्राय सोहोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेराव जोङो सुबुं माहारिफ्रा गाव गावनि जेनेबा खामानि एबा माखासे जेनेबा बेफार फालांगिनि थाखाय गामियाव माने न' बां लु फैनानै थाफैनाय बा बेफोर बायदिखौनो जोङो बांसिनै बुंनो हायो आरोना। बेनि अनगायैबो जेरैहाय ओ गामिनि आरो सोहोरनि गेजेराव फारागथि हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला बांसिनै जों मोननो हायो जे मा होनदों गामि ओनसोलाववहाय आथिखालावहाय सुबुं अनजिमाखौ जोबोर खम जालांनायखौ नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला सोहोरावहाय जों बांसिनै माने सुबुंफ्रानो सोलोंथाइ मोननानैहाय गोरों गोरा जानानै एबा बिदिनो गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय साख्रि एबा बिदिनो बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि एबा माने माबानो माबा मोनसे माने मावनानै जानो थाखाय जोङो सोहोर फारसे मोखां जाबोनाय खौ नुनो मोनसै।
नंगौ नोंथां।
ओहो बिनि अनगायैबो जेरैहाय जों मोननो हाबावो आरोबाव जेनेबा गामि ओनसोलाव जों ङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फायबोदों आर ना मावनाय दांनायफ्राव बिदिनो आबाद मावनाय बायदिसिना माने गामिनि माखासे समाजनि हाबा हुखाफोराव जों ज' ज' मावबोनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय सोर न सोर जों बेफोरनि माबा मोन फुजा फोरबो फालिथाय एबा ओ बिदिनो बायदि जेनेबा समाजनि हाबा हुखा बेफोरबायदि जेनेबा ज' ज' जालायनायखौ जोङो खम नुनो मोनो आरोना मानो होननानै बुङोबा सोहोराव थानाय बांसिन सुबुंफोरानो माने गावनि जिउखौ दानो थाखाय ओ बिसोरो सोरखारनि एबा गभनमेन्टनि माखासे साख्रि एबा जब मावनाय इदिनो बिदि नङाब्लाबो जेनेबा गावनो गाव बा गावबा गावनो माबा मोनसे बिजनेस एबा मा बायदिसिना माने ओ फसंथान एबा ओ इनस्टिटिउटफोर खुस ओ खुलिनानैहाय बेफोरखौ माने ओ बेफार फालांगि महरै सालायनाय माने बेफोरबायदिखौ जों आथिखालावहाय नुनो मोनसै आरोना‌। आरो बेनि अनगायैबो जेरैहाय ओ मोननो हाबावो जेरै मा नो गामि ओनसोलावहाय जोङो आबाद मावोब्ला जेरै हाल जां आ जायो बिदिनो मागो दमासि इदिनो जेनेबा बायदि रोखोमनि जेनेबा जोङो फुजा फोरबो बा दि रंजा बाखौ जों नुनो मोनो नाथ थाय जों सोहोर ओनसोलाव बेफोरबायदि माइ गायनाय एबा हाल जांख्रा बेदिखौ जों नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला नोगोर ओनसोलावहाय बांसिनै जोङो ओ एसे एसे हायावनो न' बिल्डिं बा इदिनो बायदि रोखोमनि ओ कनस्ट्राकसन बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ न'फोर बा सोरगिदिंबो जों न'खौनो नुनायखौ बांसिन नुनो मोनो माने बेबाय दिनो ओ गामि आरो सोहोरनि गेजेराव आरो गोबां फारागथिखौ मोनबावो जेरैहाय ओ गामि ओनसोलावहाय गोदोनि माखासे ओ सोलिबोबाय थानाय दोरोङारि गियान जेर दोरोङारि जेनेबा गेलेबोनाय बेफोरखौ जोङो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसोलनि माखासे गथ'साफोरा जेनेबा ओ गामिनि फोथारावनो ज' ज' थांलायनानै बेलासि समाव एबा फुं समावनो जा माने बिसोर थांनानै ज' ज' गेलेहैयो ज' ज' रंजा बाजा थायो। आरो बेफोरबादिनि गेजेरजोंनो गामिनि गथ'फोरा जे माबोरै ओ खेलाखौ गेलेयोब्ला बा ओ माखौ गेलेयोब्ला जों माने ओ माबायदि गियान मोनो माने बेफोरखौ जों गियान मोनबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बिनि अनगायैबो जेनेबा गामि ओनसोलनि माखासे गथ'साफोरा गथ'साफोरनि देहाखौ आरो माखासे ओ खर'फोरखौबो जों रेजें जानायखौ जु ननो मोनो आरो थान्दा जानानै थानायखौबो जों नुनो मोनो आरो देहाखौ जेनेबा ओ फिट लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जों सोहोर ओनसोलनि ओ बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो आथिखालावहाय नुनो मोनबांलिया आरो नुनो मोनलिया होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जे ओह ओ सोहोर ओनसोलावहाय गाव गावनि ओ बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ माने गाव गाव माने खामानियावहाय गावब गाव खामानियावहाय बिजि थानायनि थाखाय बा बेस्थ' थानायनि थाखाय गथ'फोरखौ बुरखायनो थाखाय बिसोरो मबाइल होयो मबेलाव गेम गेलेहोयो बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ गेलेग्रा मुवा होफैयो आरो न' सिङावनो लाखिनानै दोनो जों बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेनि अनगायैबो बेफोरबायदियावहाय जोङो गथ'फोरखौ माने खहा खालाम माने लादों होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय ओ मबाइल नायोब्ला जोंनि माने मेगना गाज्रि जायो। आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ मानसिखौ मानसिया दुब्ला मोनलाङो नायबाय थायोब्ला बेफोरबायदिनो आरो बेनि अनगायैबो आरो खर' आरो गोसोखौबो माने गिलिर मोनो माने मबाइल नायबाय थायोब्ला खर' सायो। बेफोरबायदि जा माखासे खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना जायनि जाउनाव जों टाउनाव थानाय बा सोहोराव थानाय ओ गथ'फोरखौ बांसिनै जोङो ओ बायदि रोखोमनि माने लोमजा साजाय बा मेगननि जेंना बायदि रोखोम रोखोमनि खर' सानायनि जेंना बेफोरखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायै बो जोङो गामि ओनसोलावहाय सोरबा सासे जेनेबा लोमजा साजा जादोंब्ला बेफोरखौ माने ज' ज' थांनानै खबर लानाय बा बिनि हेफाजाब होलायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसोलावहाय। नाथाय ओ सोहोर ओनसोलावहाय जोङो बेफोरबायदिखौ एसे खम नुनो मोनो आरोना। बेफोरबायदि जेनेबा ज' ज' जालायनाय मानायफोरखौ जोङो खम नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो सोहोर ओनसोलावहाय जेनेबा ओ माबा मोनसे लोमजा साजा जायोब्ला बा बिदिनो जेनेबा बेमार आजार जायोब्ला थाबैनो माने ओ देहा फाहामसालियाव लांनो हानायनि माखासे सुबिदाखौबो जों मोननो हादों नाथाय गामि ओनसोलावहाय जेनेबा बेमार आजार बा लोमजा हरखाबै जाब्रबनाय माखा माखासे जाथायफोर एबा लोमजा साजा जायोब्ला जोङो जेनेबा गारि मथरनि आंखाल आरो लामा सामाफोराबो मोजां नङा बेफोरबायदियाव जों माने एसे मा होनो गामि ओनसोलावहाय ओ देहा फाहामसालियाव लांलायनो हानाय थाबैनो लांनो हानाय बा बेमारिखौ थाबनो माने फाहामनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ एसे खम नुनो मोनो जायनि थाखाय ओ गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा अजा बेजा एबा माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्राय मुलि खांनानैहाय जाहोनाय बा होनाय बा फुननानै होनाय बेफोरबायदि जोङो माने सुबिदाखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना। दा बेनि अनगायैबो मा होनो गामि ओनसोलावहाय जों माने गामि आरो सोहोर ओनसोलाव गोबां फारागथिखौ मोननो हायो दा नोंथां नोंथाङा बिनि बागै आरो माबाफोर बुंनो सान्दों नामा?
नंगौ नोंथां ओ गामि होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो जा बुंलांबाय बिदिनो जोङो गामि होननाय लोगो लोगो मोनसे समाज आरो आ समाजनि गेजेरजोंसो मोनसे गामि जायो आरो बेयो जाहैबाय मिथिंगानि खाथियाव थानानै मोनसे थानो मोजां मोनग्रा आ बै बेफोर आ जा सुबुंफोर बैफोर सुबुंफोरा गामियाव थानानै गावसोरनि जिउ राहाखौ खुंनानै लानानै बिदिनो गामियाव थानाय सुबुंफोरा होननानै बुङोब्ला जों माखासे जा बैसोर सुबुंफोर जा सुबुंफोरा आ गावसोरनि आबादजों सोनारना थायो बिसोरखौनो जोङो गामियाव थानाय गामियाव थानानैबो जोङो माखासे गामिनि सुबुंफोरा जा आबाद मावनानै जोङो माखासे फालांगि खालामनाय बे फोर जिउ राहा खांनांनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गामियारि सुबुं सुबुंफोरा आ बिदिनो ज' ज'यै गामियाव थानानै गावसिनि समाजनि खौसेथिजों आ मोनसे आ गावसिनि थामोनथाय बा सिनायथिखौ गामियारियाव ओ होयो बेबायदिनो गामियारि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मोनसे जा मिथिंगानि सेराव थानानै ओ आराम गोजोन ओ सुख सान्थि जेरै गारि मथरनि दावराव गैयै बैफोर जायगायाव थानानै जोङो रायजो जाबोनाय बैफोर खौनो जोङो सिङाव थानानै ओ जाग्रा एबा समाज थानानै जानाय मोनसे दखरसे जायगाखौ लानानै जोङो मोनसे गामि होननानै बुंनो हागोन बेबायदिनो ओ जोङो आथि आथिखालनि मुगायाव जोङो माखासे जा सुबुंफोरा गामि बैफोर गामिफोराव जोङो गासैबो ओ जा थां हान्थाामेला खालनो राहा लामा बेफोर राहा लामाया आथिखालनि मुगायावहाय जोङो मोजां जालांनो हमनाय नुबाय एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांनो हमबाय बिदिनो जोङो जा हान्था मेला खानानै जोङो आथिखालनि मुगायाव गामियारि बिथिंनिफ्रायबो जोङो फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बिदिनो गयनि बागान खालामलनानै औवानि बागान खालामलनानै आरो मैगं माइ आबाद बायदि आरि फोनानै मोसौ मोसा जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों रांखान्थियारि अनसुंथाइ ओ बायदिनि गेजेरजों जोङो हेफाजाब मोननो हायो बिनि गेजेरजों जोङो गामियारि होन आव माखासे सुबुंफोरा थांनानै थानायखौ जोङो आथिखालावबो नुनो मोनदों बिदिनो सोहोरारि होननानै बुङोब्ला सोहोराव जा सोहोर मोखां जामनाय लोगो लोगो जा सुबुंफोरा आथिखालनि सुबुंफोरा जोङो माखासे जा गामिनि सुबुं बिसोरबो सोहोराव थांनानै गावसिनि जिउ राहाखौ माखासे खुंला खुंहैनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जा बैसोर सुबुंफोर सुबुंफोर साख्रि बाख्रि गोनां बैसोर साख्रि बाख्रि गोनां सुबुंफोरखौ बांसिन जोङो सोहोर ओनसोलाव थानानै खामानि मावनायखौ जों बांसिन नुदों मानो होननानै बुङोब्ला जा गावसिनि थोस्ला बै सम बै थोस्ला बै समखौ जोङो गामियारिनिफ्राय हान्थिनो हायाना बेनि बैनि थाखायनो जोङो आ सोहोराव थानानै गावनि खामानिखौ मावनांगौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोङो ओ सोहोराव थानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो माखासे बिथिङाव नायनो थाङोब्ला सोहोरारि बिथिं आरो गामियारि बिथिं बेनि गेजेरावहाय आं गामियारि बिथिंखौ साबसिन नुहुरो मानोना गामियारि बिथिङाव जेरैबो दावराव दावसि गैया ओ जेरैबो पलुसन गैया आराम फ्रेस फिल खालायो बिनि थाखायनो गामियारि बिथिंखौ साबसि होननानै आ बुंनांगोन आरो नोंथां बिदिनो जोङो नोगोरारि बिथिं होननानै बुंनाय लोगो लोगो जा नोगोराव सुबुंफोरा गारि मथरनि दों दों बा बा आरो दावराव दावसि आहाय जाहैबाय मोनसे नेसारेल बुस्थु मोनै बिनि गेजेरजों एसे माइन्फ्रा एसे ओ बारा फ्रेस फिल खालायनो मोना आरो बिनि थाखायनो नोगोरारि सुबुं फोरनि गेजेराव एसे आरो गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव एसे आ बिदिनो गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो हेल्डि एसे माबा थानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो नोगोरारि सुबुंफोरनि गेजेराव आनहेलडि थानायखौ जों नुनो मोनो मानोना गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो थायोब्ला गामियारि सुबुंफोरा जाहैबाय नेचारेल बुस्थु गावसिनि मैगं थाइगं आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो आ माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननानै जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय सोहोराव जा थानाय सुबुंफोर बैसोर सुबुंफोरा हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै गावसोरनो जानांगौ जानानै फैयो बेबायदिनो आ जोङो बुंनो हायोदि नोगोरारि थानाय आरो गामियारि बैस्निनि गेजेराव गोबां फारागखौ जों मोननो हायो मानोना नोगोरनि गेजेरजों जोङो माखासे बेफार फालांगि खालामनायाव जों गोरलै हा गोरलैसिन जानानै फैयो आरो गामियारिनिफ्राय एसे गोब्राब जायो जानाया अब्लाबो नोगोरारि आरो गामियारिनिफ्राय जोङो नोगोरारिखौ साबसिन बुंनांगोन मानोना गामिनिफ्रायसो जोङो माखा हासै जा बिथिं आबाद मावनायनि बिथिं बैफोर बिथिंनि जा जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद बैफोर बिथिङा गामियारि बिथिंनिफ्राय जा आबाद बै आबादारि फोरा मावनानै आ लांनानैसो जाहैनायखौ जों नुनो मोनो बिनि गेजेरजोंसो नो गोरारि जा थाग्रा सुबुंफोरनि बैसोर उदैया आ बिसनाबो सुफुंजायो बुंनांगोन खालि नोगोरारि सुबुंफोरा गावस्नि आ रां खामायनाय आरो गावसिनि जा आ मुलाम्फा बैफोर मुलाम्फानि थाखायल' बिसोरो नोगोराव थायो आरो बेबायदिनो जोङो नोगोराव जा सुबुंफोर थायो बैसोर सुबुंफोरा जोङो आथिखालावबो जोङो नुनो मोनो बिदिनो माखासे जा आ बिदिनो आ गुबुननिफ्राय लाबोनाय मैगं थाइगं बैफोरखौ बायनानै जानांगौ जायो आरो आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरजोंनो बेमार आजाराव गोलैनांनाय बेफोरबायदि थासारिखौबो नुनो मोन्दों नाथाय गामियारि जा थासारिनि सुबुंफोर बैसोर सुबुंफोरा मि थिंगायावनो मोननाय आ मिथिंगानि सेराव गोरोना थानानै आ जा जा गामियावनो मोननाय बिदिनो मैगं थाइगं बैफोर मैगं थाइगंनि गेजेरजोंनो थांनानै थानायखौ जानानै थांनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आ गामियारि सुबुंफोरा आथिखालावबो थांनानै थाबोदों आबाद मावनायनि गेजेरजों आरो आरो बा बुंनो थाङोब्ला गोबां